खोनादोंमोनथां ओमफ्राय आङो नोंथांजों ओरैनो आबाद मावनायनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै रायजोनि थाखाय नोंथांखौ फन खालामदों नोंथाङा फ्रि दङ नामा
औ नोंथांा सावरायनो हागोन नोंथां सरायनो हागोन
आतसा
औ
दा आङो नोंथांजों सावरायगोन गोलोम बोथोराव जानाय आबाद बा गोजान बिथिङाव मावनाय आबाद बेफोरनि सायावनो फंनैसो सावरायलायगोन नोंथां
औ जागोन नंथां सावरायनो
दा जोंहा गोलोम बोथोरावबो जोङो गोबां आबाद मावनाय जायो नङा होमबा जेरैहाय जोङो गिबियावनो गोलोम बोथोर बा दैज्लां बोथोर बे बेयावहाय जोङो गिबियै जोङो माइ आबादखौ जोङो गोसो होसिनो नङा होमबा?
औ नोंथां नंगौ माइ आबाद औ
औ गोलोम बोथोराव जोंहा गुबैयै जोंनि आबाद मावनायनि गुबै थांखिया जादों माइ आबाद आरो बेफोरनि अनगायैबो बेफोरनि अनगायैबो गोबां आबाद दङ मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै
औ
फारसेथिं फानजानाय माखासे खेथि बेफोरनि बेफोरबो दङ जेरै जों मैगं थाइगंखौ होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दिनै जोगोनार गोलोम बोथोराव जोङो जोगोनारखौ गुबैयै मोननो हायो बिथिं ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव गोबां दङ जिंखा दङ नङा होमबा
औ नोंथां
जिंखा एनिफ्राय बिदिनो दङ फोरला दङ बहल दङ बिदिनो आरो आरो गोबां ओ मैगं थाइगंजों लोगोसे जोङो जाग्रा फिथाइ सामथाइ जोङो बेफोरखौबो बेफोरखौबो लांफानो हायो नैबेयावहाय बे प्रजेक्टआवहाय जेरैहाय जोङो गोलोम बोथोराव मा मा फिथाइ मोन मोनो होननानै बुङोब्ला जोङो गोलोम बोथोराव जों जों जाजाग्रा फिथाइ सामथाइ जेरै आ गोबां जायगायाव लेरख'बो होननानै बुङो बे बे बुस्थुखौ लेथुफुो औ लेथु जों बेखौबो मोननो हायो फारसेथिं खान्थाला जोंनि थाखाय मुंदांखासिन नैबे गोलोम बोथोराव खान्थाल फिथाइया नङा हबा खान्थाल फिथाइ जेरैहाय जोङो अ आमथि सुवाब्ला जों जेरै खान्थालफोरखौबो बावो बेबायदि औ बेबायदि गोबां जोङो बेफोरजों आबादजों लोगोसे जों बेफोरखौबो लांफानो हायो आरोखि दा औ दा ओम मेगंनि बेलायाव जोंहा गुबैयै जोङो थोंजोयै थोंजोङै नायहरब्ला जोङो नुनो मोनहरो जे जोगोनार आरो खुमब्रा जोगोनार आरो खुमब्रा फिथाइया जोंनि ओ मैगं थाइगंनि गुबै आबाद बायदि आं नुहुरो नोंथां मा होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय जोङो जिंखा बहलफोरखौ जोङो ओम मेसें बोथोरफ्रावबो इसे इसे मोननो हायो जेरै लेस्रि जेरै भिन्दि जोङो बेफोरखौ मेसें बोथोरफ्रावबो इसे इसे मोननो मोननो थाङो नाथाय जोङो खुमब्रा आरो जोगोनारखौ जोङो मेसें बोथोराव ओ मोननो थाङा गोबां खम दा बेनिखायनो गुबैयै गोलोम बो थोरावहाय जोंनिया जोगोनार आरो खुमब्रा बेफोरो जोंनि थाखाय ओ अरिजिनेल आनिफ्राय
जोङो गोजां बोथोराव मा मे मा मा मैगं मोनो होननानै बुङोब्ला गोथां मैगं जोङो गोबां मोननो हायो जेरै लाइ लाफा बिदिनो ओ फालें नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
जोङो बेफोरखौ जोङो आबाद मावो आबाद मावनानै जोङो ओ बेफोरखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो जेरै लाब फाफोरखौ बिदिनो जोङो फालें सुखा मेगं होननाय दङ जे लाइफोर दङ जोङो बेफोरखौ आबाद खालामनानैब्लाबो जोङो गोबां रां खामायनो हायो आरो फारसेथिं दङ जोंहा ओ बान्दा कबि बान्दा कबि फुलखबि बेफोरो जोंनि गुबै माने ओ गोनांथार आबाद जे गोजां बोथोरावहाय बे जोंनि गोनांथार आबाद आ दा बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ ओ आबादफोरनि प्रजेक्टआवबो जोङो बेफोरखौ नागारनो हायो जोंनि आबाद
औ नोंगौ
नङा होमबा ओमफ्राय आं दा नोंथांजों सावरायगोन जे आबादफोरनि ओ गेजेरावहाय आङो नोंथांजों नैबेनि बागै सावरायगोन जे आङो गोबां गोबां आबाद बे खौ नोंथांजों एक्सप्लेन खालामबाय ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय फाथो आबाद नोंथाङा फाथो आबादनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियो नामा
औ दा आङो गोबांद्राय मानसियाव फंनैसो सावरायलांनो नोंथां
अके
फाथो आबादा ओरैनोथ' जोङो बेखौ दैज्लांनि सिगां मावनाय जायोमोनदां नोंथांना फाथो आबादखौ
ओ दैज्लांनि सिगां नङा नोंथां नै दासो जागासिनो दङ
औ दैज्लांवसो मावख'नाय जायो ना नोंथांखौ औ फाथो फाथो आदफोरखौ खुबैनायानो जाहैबायना नोंथां फाथोखौ खुबैबाय
उम
ससे फाथो आबादाव जेनेबा बेयो जानो थाखाय माबानि थाखाय जेनेबा खुगै जेननायनिफ्राय लानानै बेखौ खागो खाजासिमाव आरो नोंथां
लांदां
हाजासिमाव बिदिनो थाम दान ब्रै दानसोनि बारा लायदां नोंथां बुंनो थाङोब्ला
लांदां
ना द' दाना लायोमोन नोंथां नोंथां औ
ओम फर मान्थ
ओम ब्रै ब्रै दानसो लायो नोंथां होमबा ना औ ब्रै दानसो औ सा फाथो आबादखौ बुंनो साना गोदोनिफ्रायनो जों बर'फ्रा बेफोरखौ मावबोगासिनो दंखायो फाथो आबादा फाथो आबादा जेनेबा जों बेखौ फास्स्टआव फाथो गोथां मैगं बेखौ जोङो भाजा जानाय मा जानाय बाव बाहायनाय जायो बिनि उनाव फाथोनि आबादनिफ्रायनो जोङो जोंनि बरनि मुंदांखा ओंख्रि नारजिखौबो बे फाथो आबाद बे बानायनाय जायो नोंथां नङा होमबा
औ औ नोंथां औ
फाथोखौ जेनेबा खाखांनायनि उनाव जों फोराननाय फोराननायनि उनाव गोरान खालामनानै नारजियाव बाहायनाय जाहैबाय नोंथां औ फाथो आबादनिफ्राय आरो बे फाथो आबादनि देन्थाया जोंनि मोनसे माबायावबो सोलिबावो नोंथां बेखौ जोङो फाथिसिना होनो सेरोथोबो बुङो ना गुबै मोनसे बुंबा फाथिसिना
औ औ
बेखौ जोङो फाथोआ मोनथामसो मा होनो बिदिखौ मोनथामसो माबायाव मुलाम्फा जायोना जोंनियाव बिलाइखौबो जों खानानै फानबाय फाथौ मैगंङाव जेनेबा गोलैबाय बेनिफ्राय बे बिलाइ नो माखासे प्रदाक फोरानो जों नारजिबो बानायनो हाबाय नोंथां बेनिफ्राय बेनि देन्थाखौ जोङो सेरैथो एबा फाथिसिना महरै बाहायनाय जायो जेरै जेरेखम जेरै
लांदां
जोंनि जिउ खुंनाय न बां लुनायाव बेरा महरै जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय नुबोगासिनो नोंथां नङा होमबा
उम
बे बे सेरोथो माबाखौनो जेनेबा दालाय देन्था होननांगोन बेखौ ना मा होनो
औ औ नोंथां औ औ
औ औ बेखौ जों गोदोनिफ्रायनो बेरा दुमबोनाय न' बां सोलिबोनाय आबै आबौनि जुगनिफ्रायनो आरो बेखौ जों बाहायनायखौ नुबोनो मोनदों नोंथां औ।
औ।
फाथो आबादा गुबैयै फाथो आबादखौ गोबां जायगायावनो मावनाय जायो नों थां जोंनि बरफ्रा बेखौ औ औ। गोबां जायगायावनो बोथोर लायै बोथोर बेखौ जों समजों लोगोसे मावलांबाय थायो बेखौ नुनो मोनबोगासिनो दं नोंथां।
औ।
आरो दासिमबो गोबां जायगायावनो गोबां गुवार गुवार गोब बिघा बिघा हायाव बिराद मानसिफ्रा बे फाथो आबादखौ मावबोगासिनो आरो
मावगासिनो दं मावगासिनो दं औ
औ औ नोंगौ नोंथां
दा आंङो बे खौनो नोंथांनि सिगाङाव एक्सप्लेन खालामनो नागिरनाया जेरैहाय जोङो फाथोआ जोंनि थाखाय आफाद फाथो आबादा जोंनि थाखाय गोबांथार माने ओ मैल्य गोनां आबाद मानो होननानै बुङोब्ला बियो जोंनो फारफ्रोम निफ्रायबो मोनसेबो ओ फाथोनि ओ बाहागोआ फाथोनि बाहागोआ मोनसेबो जोंनि थाखाय फेलें गैया जेरै जोङो बेखौ जोङो गिबियाव फोबाय फोखांनायनि उनाव जोङो दांबाय दांखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामोन गिबियाव दानगोन दान नानै जोङो बेखौ उम बेनि बिलाइखौ बेनि बिलाइखौ जोङो ओ थसा फाथो आरो माबाजों ओ थेसि देसि फाथोजों लगायनो थाखाय जोङो एसे एसे खानानै जोङो फारसेनिफ्राय जोंनो बिलाइयाबो जोंनि थाखाय ओ गोबां मुलाम्फा होयो नंङा होमबा गोबाङा बो जोंनि थाखाय जो ओ बिलाइयाबो जोंनि जोंनि थाखाय ओ गोनांथार आरो फारसेथिं ओ जेरैहाय जोङो बेखौ ओ फाथोनिफ्राय जिथुबा जोङो दुरुं दिरुं मोनो नङा होमबा बे जोंनि थाखाय गोनां थार एकदमबारे गोनांथार ओ बाहागो बे फाथोनि दिरुङा। फारसेथिं बेखौ फाथोखौ जिरखांनायनि उनाव जेब्ला जोङो ओ सेनार होनगोन जों बे फाथो सेनारखौ सेनार होननानै बुंगोन बेबो जोंनि थाखाय मुल्य। गोनां दा बेनिखायनो आंङो बेखौनो जे ओ गुबैयै जोंनि दिनैनि प्रजेक्टआवहाय लाफानायनि ओ ओंथियानो जाहैबाय जे बियो जोंनि थाखाय मोनफ्रोमबो बाहागोआनो जोंनि थांना थानायाव मदद खालामो जेरै जोङो बिनि दिरुंखौ जेरै जेरै जोङो बिनि फाथोनि बेजेखौ दिरुं खालामनानै जोङो फाननानै रां खामायनो हायो। आरो फारसेथिं जोङो बेनि फाथो सोनारखौ फाननानैबो जोङो रां खामायनो हायो फाथो सोनारखौबो जोङो फाननानै रां खामायनो हायो आरो फारसेथिं जोङो जोंनि न'आवहाय जिथुब्ला इन्जुर बाहायो जों बेयावबो आरामै जोंनि थांना थानायाव ओ माने बे फा थो आबादा जोंखौ गोबां सहाय खालामो आरोखि।
औ औ नोंथां जिउ खुंनायाव माने ना?
गोबां गोबां सहाय खालामो बे बे फाथो आबादा दा बेनिखायनो आंङो नोंथांजों बे फाथो आबादनि सो सोमोन्दै ओ सावरायनानै मोजां मोनबाय नोंथां। मानो होननानै बुङोब्ला ओ बे फाथो आबादनिफ्राय गोबां मानसिया रांबो खामायनो हादों। गोबां रांबो खामायनो हादों फाथ फाथो आबादनिफ्राय ओमफ्राय फाथो आबादा फाथो आबादा जाहैबाय ओ आरो जोङो बे फाथो आबादखौनो जोङो जोलै खालामनानैब्लाबो जोङो ओम
औ।
बेफोरबायनिफ्राय जोङो आरो बेगर फाननानै जोङो रां खामायनो हायो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
फाथो-फाथो आबादा अ जोंनि थाखाय जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय थांना थानायाव मोनफ्रोमबो बाहागोआ गोनांथार बे नंङा जे फा थोनिफ्राय जोङो बबेबा मोनसेनिफ्राय जोङो फैसा आरजिनो हायाखै बे नङा नोंथां। दा बेनिखायनो फाथो आबादा जोंनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट। आरो फाथो आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय ओनिफ्राय नोंथां आं ङो ओ फनखौ बै समावनो दोनथ'नोसै नामाथाय। गुबुन मोनसे आयदानि सायाव सावरायलायनोसै। अके दे